हेल' औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ बे समाव जोङो खेथि बारिनिखौ एसे राय्लायनो साबसिन जागोन नामा?
औ जागोन।
खेथिबारिनि माने जों दायोथ दैलां बोथोर फैबाय बे दैलां बोथोर फैनायथ जेनेबा गोबाङानो दै दुबलियाव हाबसिगोन। आरो बिदिनो खेथि खालामसिगोन। खेथि खालामनायनि सिगां ओ जोङो गावनि बिदिनो दुब्लि हायाव खोथियाखौ फोग्रोनांगोनथ नोंथां।
औ फोनांगोन।
दा खोथिया फोनायाव जेन मा मा बेसादफोरखौ नांगो जायो आरो माबायदि बे खोथियाखौ रेडि खालामनो हागोन। बेखौ आं एसे बुंनोस सानदों नोंथां।
औ
औ जेब्ला जेनेबा जोंहाथ दायो बोथोरा स फैबायथ अब्ला बोथोरा सफायबाय अब्ला जोङा जों खोथिया जेन थिलि एबा खोथिया दब्लायखौ जोङो दब्लायखौ जों रेडि खालामग्रोनो थाखाय जोङो गिबियावनो दैखौ जोङो दब्लायाव सोग्रोनो नांगोन। आरो जेब्ला दैखौ जोङो मोजां सोना लागोन अब्लानिया जोङो बे दब्लायखौ आन्थाल जोङो एवनाय जागोन एवनाय जानो माने जोङो नांगोलजों बे हाखौ एवनानै जेन हाब्रुखौ जेन जोङो ग्लेब ग्लेब खामनाय जागोनथ नोंथां।
औ
औ ओमफाय बिनि उनाव जेतिया हाया रेडि जागोन अब्लानिया जोङो नोंथाङा जेन जोसानि खामनो ना माइब्रानि खालामनो ना परिमल खामनो ना सरन खालामनो? नोंथांनि गोसोसै जिखुन जा मोनसे हमना ला ओ जेरै सरासनस्राै आं बुंसै ओरैनो जेरै माइब्राखौनो जोङो फोगोन अब्ला जोङो माइब्राखौ जों खोथिया फोगोन खोथिया थिलि बानायनानै जों माइब्राखौ जोङो जेन ननि जेन बिग बा बियो माइब्राखौ जेन खोथियाथिलियाव सारना होगोन। नाथाय बेयाव बेयाव मोनसे खोथा जेब्ला खोथियाखौ जेब्ला जोङो माइखौ जोङो खोथिया दुब्लियाव जों सारगोन बे सारखांनायनि उनाव जेब्ला मोनायाव जेन अखा मोनोब्ला खिन्थु बे खोथिया थिग थिलियाव मोजां जानाय नङा नाथाय बे बायदिहै दै मोननांगौ बेबायदि दैखौ मोनबाय हायोब्ला बे खोथिया थिलिया मोजाङैस जागोन आरो जों बेखौ मोजाङै जेन बिदिनो फुनानै उनाव गायनो हागोन ना नोंथां नोंथाङा मा सानो?
औ
ओमफ्राय खोनादों नोंथां हेलौ
औ
औ खोनादों। ओ ओमफाय आं बेखौ बुंनो सानो जेन नोंथां ओ जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो बेसेबांसो बिदि खेथि खालामनाय ज नखरफोर दङ?
जोंनि ओनसोलाव ना? उम जौसेयाव दायो स्नि स्निजि आनो खेथियाव दङो दायो
आच्छा आरो स्निजिसो नखरफोरा खेथियाव दङथ नोंथां
औ
आरो आं मोनसे खौरांखौ सानदों जि जि जायगा फोब जे जे दब्लायाव जेनेबा दैफोरा सहैसवा
औ
दैखौ मोननो थाङा एबा बोरि गोरान जायगा जायो बेफोरनि थाखाय जेन दै मोननाय जेन खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो दानियाथ कलारफोरबो लगायनाय जाबायथ दै बोनाय बेफोरखौ लगायनाया मोजां जा दों ना गाज्रि जादों नोंथाङा बुंना होन हाग नामा?
औ खोनसे बुंफिनाय मोजां खोनायासै नोंथां औ
ओइ जेनेबा दायो थ गोबां दुब्लिफो ओइ जेनेबा बेलेग बेलेग दुब्लिफोरा हा गोजौबो जाबायना
औ
खोना द ओमफ्राय खायफा दुब्लिफोरा बिदिनो दै मोनाखै बेफोरखौ सलार लगायनानै दै होनो जाबाय बियो मोजां जादोंनाा हामा जादों?
बिनो ओ आंनिबा बाङाय हामायानो जादों मानो होनबोला जों सलार लगायोबा मानोबा बेयाव औ खानादों नोंथां
औ ओ
ओ मो मोजां मोजाङानो जादों मानो होनबोला जोङो गारेन्टजों बाहायोबा बेयाव बाङाय रिक्सनि फुरांं थायो सलारा जाबाय जि सान सानदुंदों जि चार्ज जाना थाखासिगोनथ बिदों बाहायजानो जि बेयो बे थिकआनो जादों आंनिबा
औ। थिगानो। मानो होनब्ला कारेन्टखौ आजिखालि जोङो दुब्लिफोराव जेन। नुयोबा जेन। गिनाय मोनो जेन आबादारिनि बेबो जिउआ गोबां बिदिनो। खैफोद गोनां जायो मानो होनोब्ला। माब्लाबा समाव बिदिनो कारेन्ट। टारफोरा जनानै थायोब्ला। आबादारिनि जिउआबो। गोमानो गोनां जायो बेनि थाखायनो जेन सलार लगायदों। बे सलारा। मोजाङानो जादोंना नोंथां।
औ मोजां जादों।
थिगानो। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि सलार लगायनाय बिदिनो दब्लायफोर दङना गैया।
औ दोङो।
दङथ औ।
होनबाबो जो। जौसेयाव फिबटि माबा बाजिसो ओ सोयानो लसो आरोना।
ए नंगो नामा।
औ।
आतसा। ओमफाय जेन दायोथ जों जेनेबा। दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो खोथिया थिलि इयाव जेनेबा खोथिया फुनायफोरनो माबायदिहै रां होनाय जायो जेनेबा थारसेफोराव बेसेबांदि रांफोरखौ होनानै जेन फुहोनाय जायो सासे आबादारिया।
औ
खोनायाखै नोंथां।
जोंनिथिं एसां दामा बारायाखै जोंनिथिं थामजिसोखौ होनाय जायो थारसेयाव आरो ना।
अ ओ जोंनिथिं बिदिनो ब्रैजि रां जाबाय नोंथांमोननिथिं थामजिबा जोंनि जों ब्रैजि जाबाय दायो मानो होनोब्ला औ मानो। औ औ मानो होनब्ला खस्थबो भि दङथ नोंथां।
औ दोङो।
औ। आरो बिदिनो माइ गायनायनि जेन बिदि रुवानिफोर। जेनेबा बिदिनो रुवानिफोराथ फुङावनो बा बाजिनिफ्राय गु बाजि जि बाजिनिफ्राय से बाजि आरो से बाजिनिफ्राय ब्रै बाजिसिम जेन गायनाय जायोथ। बिफोरनो। ओ जेन खेबसे गायनायाव। फैसाफोरखौ माबायदि होयो बिथांमोननो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि। थिं बिथिं सेजौ बाजि। रां होनाय जायो नआव आरो देग्लाय नैजौफोरानो जाबाय बिदि खोनादो आङो नोंथांमोननिथिं बेसेबां
जोंनिथिं फुंनिफ्राय जुदि सामफुसिम गायोबा ओ ओ वान फिफ्टि मोनो जोंनिथिंबो आरो फोरा बेलासिसिमखाय जोबा थ्रि हान्द्रेद मोन
आतसा।
औ।
ओमफाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बरनि जेन आइजोफोर बिसोरल गायो जोंनि बर हारिनि जेन हौवाफोराबो गायो?
जोंनि हौवाफोरखौथ एफा गायनाय मोना।
उ उ।
बेलेग गुबुन हारि जेरै सेरें बेफोरो खिन्थु बिफोराव माव दोङो आरोना।
आतसा आतसा।
औ।
ओमफाय नोंथां नोंथांमोननि नखराव आबाद मावो ना मावा?
जोंनि नखरथ आबाद मावा।
मावा ना?
औ।
ओमफाय ओ आं आबादनि बागै मोनसे खौरां बुंनो सानदों जेन गोदोनि जुगावथ बिदिनो जेब्ला दुब्लिखौ एवोमोन बेयाव जेन गोबां बिदि नाफोर खांख्रायफोर जोङो हमनानैबो मोननो हायोमोन। खानादो?
औ।
नाथाय दानि जुगाव जेन बिदि ट्रेक्टरजों एवनायखाय गोबां बिदि हायाबो नस्थ जाय जायो ना आरो बेजों लोगोसे नाफोराबो थैलाङो। एबा जस जोबलाङो बे फारखौ जों हमना मोना थ बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जेन दानि जुगाव जेन नांगोलफोरजों एवनायानो साबसिन मानो होनोब्ला जेन जेब्ला जों ट्रेक्टरखौ इउस खालामो अब्लानिया जोंङ नाखौबो मोननो थांलिया आरो जोंहा बिदिनो खांख्राइफोरखौ जों मोननो थाङा जेन बे ट्रेक्टरनि जे बिदिनो मेचिन बे मेसिनजोंनो गासैबो थैलांजोबो नाथाय गोदोनि समफोराव मोनबा जोङो नाफोरखौबो हमना मोनोमोन आरो बिदिनो हालेवनेव बै मोजाङैनो बिदि जायोमोन। ना औ ओमफ्राय नोंथां हेलौ!
औ।
औ ओ जेब्ला माइखो गायखाङो अब्ला जेथिया एसे माइया जौवो बे समाव जेन हाग्रा रजयो बे हाग्रानि थाखाय दावाइस खारनाया मोजां ना हाग्राखौ फुनायानो साफ
मानो होमबा उम दावायाथ एकदम माय खहानिबो खुरां थायो ओंखानो हाग्राखौ फुनायानो साफफिन आंनिबा।
औ।
औ।
अ नोंथां अब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय जों दाननो सातमुस गितब्ला।
औ दे